लौ
अ नोंथां
औ
अ खोनादोंना
खोनादों
अ अ अ गबावदों हम
आङो दायो नै ओ दंथ'यो नैबे न'आवनो
आदसा आदसा बै मा होनो माने बै जोंनाव
ओम
मोनसे माबा जानायनि बागै माबा लिरनो नागिरदोंलै माने नारजिखौ बोरै सङो माने गामिफोराव एसे नों खोन्थानो हागोन नामा माने नारजि ओंख्रिखौ बोरै स ङो
अह बे नारजिनि सोमोन्दै न'
औ नारजिनि सोमोन्दै
औ आं दायो ओ नोंथाङा जेब्ला सोंबाय अब्ला आङो बिनि जि हु मोनथिनाय अ बि खिनिखौ आङो फोरमायनोसै ओह जोंनियाव माने माबायदिहाय नारजिखौ संनाय जायो आरो लोगोसेनो माबाय दि माने नारजि अमाखौ सङो हो जोंनिया ओरैबायदि माने गिबियावनो जेरै जोंनिया गामियारि ओनसो हेल उम बे हिसाबै जोंनिया गिबियावनो जों मोनसे ओ फाथो नङा होमबा
फाथो औ
थो मोनसे बेयो मोनसे मेगं आरो बे फाथोखौ जोङो फोगोरनानै लायो
उम
फोग्रोनांगौ बेखौ आरो फोखांनायनि उनाव ओ जोङो जेब्ला बेखौ इसि गोरलै गोरलै जायो अब्ला जों बेखौ जाग्रोनोबो हायो । बेखौ जोङो अब्लाना बेखौ फाथो होनना बुङो अ । बिनि उनाव जेब्लानिखि बियो एसे देरबाय देरनायनि उनाव बे लासै लासै देरबोबाय थागोन । आरो देरबोखांनायनि उनाव औ बियो जेब्ला बिनि उनाव रागोन अब्ला बेखौ हानानै बेखौ लाबोयो । नफोराव लाबोसिगोन ओ जेरै फोथारनिफ्राय जोङो फैयो नालाय फोथारनिफ्राय बेखौ जोङो हानानै लाबोगोन । आरो लाबोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मोनसे जायगायाव फोराननानै लायो ।
औ ।
फोराननानै लायोब्ला बै जिखिनि फाथो बे फाथोआ रान नानै जोंहा बे गोरान जागोन नङा होमब्ला?
औ औ गोरान जायो गोरान जायो ।
उनाव जों बेखौवो ओ फोरानबाय जेसेबां हायो एसेबां फोराननायनि उनाव बे जेब्लानिखि गोरान जालांगोन अब्लानो बेखौ जोङो ओ नारजि नारजि जानो हासिगोन बेखौ बेखौ नारजि जानो हासिगोन आरो बेखौ नार- नारजि जानो हायोब्ला ओ जोङो ओ नोंगौ बयबो माने जोङो नारजि आरो अमानि बागै नोंथाङा सोंदों नङा होमब्ला
औ नारजि आरो बोरै सङो माने बेनि प्रसेसा?
जोंनि ओ ओनसोलाव औ माने बेखौ जोंनि ओनसोलाव माबायदि सोङो आं बेखौ बुंनोसै ।
ओम।
ओ गिबियावनो जोंहाथ' जिखिनि फोरमायबाय। बेथ' जोबनानै थांबाय। दा बिनि उनाव जोङो लाबोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ मोनसे जों माबा लासिगोन नङा होनबा। ओ बाल्थिंफोर लासिगोन बेयाव दै औ दै इसे लासिगोन जोङो। दै इसे लाखांनायनि उनाव बेखौ लाबोबाय लाबोनायनि उनाव बेखौ जों सोमबाय। हो औ दैयाव सोमबाय जों बेखौ औ नारजिखौ आरो बिनि बेनोफ्राइ दैयाव सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ जोङो खमैब्लाबो बेखौ मथा मथि जोङो टुयेल्भ ओ जिनै घन्टासोआ जों बेखौ सोमनानै दोनजायो दैयाव औ जिनै एक घन्टानि उनाव जों बेखौ सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ बोखांसिगोन बोखांनानै ओ जोंनि नैबे ओनसोलाव मा खालामो जोंना बोखांनायनि उनाव बेखौ। इसे दैखौ जोंना पस्ट माने सिरि होनो थाखाय दैखौ फिथ्रिनो थाखाय जों मोनसे आइजेंफोर लागोन। बे आइजेंआव जों दैखौ माबाना दोनसिगोन। बेनि उनाव खायसे खायसे जायगाफोराव जोंनिया माखासे खालामो ओ बेखौ लाबोखांनायनि उनाव फिदिखांनायनि उनावबो बेखौ आरोबाव माने मा खालामो जोंना रुबावो। अ दानिया जों रुनो थाखाय अ गुरै जानायनि थाखाय बेखौ रुसिगोन औ ‌। गुद जों दा बेखौ रुसिगोन आरो रुखांनायनि उनाव जेब्लानोखि मा होनो दा दानिया जोङो नारजिखौ संसिगोन नङा होमब्ला संनो थाखाय जोङो माखा खालामगोन जोंना दाया अमाजों नारजि संगोन नङा होमबा बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायदों दा बेयावनो जोङो बेखौ संनो थाखाय जोंनोथ' अमा बेदर नांगोन
अमा बेदर नांगोन औ
अमा बेदर नांगोन जों अमादरखौ दा लाबोसिगोन बोनायनि उनाव
एवफ्रामसिगोन आरो ना नोंथां ओ
औ अमखौ एवबाय
अमाखौ एवफ्रामना लाबाय
औ नोंथाङा खोनादोंना मोजाङैनो औ खोनादों अ अ बिनि उनाव जोङो लाखांनायनि उनाव बै जेब्लानाखि अमाखौ एवगोन बै अमाखौ एवखांनायनि उनाव जो जोङो अमाखौ ओ एवखांनायनि उनाव जों सा साइदआव दोन्थ'बाय दोनथ'नायनि उनाव दानिया बै जाय जोङो नारजिखौ रुनानै लादोंमोन बे नारज जि रुना लानायखौ जोङो दानिया मोनसे आइजेंङाव अ मोनसे सारायाव बेखौ जोङो आरोबाव बेखौ रुखांनायनि उनाव बेखौ आ दै सै होनानै जोङो बिदिनो अ सं ख्रि बानलु बेफोरबायदि होनानै अ खारै होनानै जों बेखौ मोनसे दोलो दोलो बानायनानै लासिग गोन हा अ दोलो दोलो बानाय लाखांनायनि उनाव जोंङो जेब्लानोखि ओ बै एवफ्रामनानै दोननाय जि बेदर नोंङा होमबा? बे अमा बेदरखौ जोंङो मा खालामसिगोन दानिया बैयाव अ एवफ्रामनानै जेरै बै माबाखौ नारजि दोलोखौ जों दा बै एवफ्रामनाय जाय गायाव लुना हासिगोन अब्लानो बेखौ जोंङो ओरैनो जि मिनिटसोबा नैजि मिनिट सो ओ जों अमा बेदर नोंङोमबा बेफोरबायदि ओ जानानै फैबाय दा नार्जिजों अमा बेदर संनाय नोंङा होमबा? बे प्रसेसखौ जों सावरायदोंमोन दायो आंङो बेखौनो माबा सोंबावनो लुुबैबावदों। दा जोंनि ओनसोलनियाव बे बेफोरबायदि जायो। आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाय दि जायो हा बे खौ नोंथांङा एसे
आतसा अ अ नों थांङा जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय नोंङा होमबा? दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि एखेयानो माने फ्राय एखेआानो प्रसेसा जि संनायनि जि खान्थि बे खान्थिया खियानो
गोरलै समाव बेखौ फाथो
नोंङाबा दा बे फाथो फाथो होनो बेखौबो जायो अमाफोरजोंबो जायो फिसा समाव फाथो देरब्ला बेखौनो नारजि होनबाय माने फोरानखांनायनि उनाव आरो बे बिलाइखौ हो द्राय खालाम खांनायनि उनाव दा जेनेबा अबावबा जोंनि आरो ओनसोलाव जि कासफोरावबो कास मरा मानसि थैनायनि जि सारादु बेफोरावबो माने नारजिखौ होयो। नोंङाबा? नै नारजि होआबा बे दा दानगारा बेफोरबायदि बाथ्रा माने जोंना फोथायो आरोना खास जुदि नारजि अरगाराब्ला बे माने माबाया। थांगारा होननानै फोथायो आरो जेनेबा। जि आतमा। बे सान थि मोना होननानै। बिदिनो थाफायो ना दा बेबायदि। बो खालामो। ओमफ्राय जि नार जि नारजिनि
नारजिनि बिफांसो फाथो बे फाथोनिफ्रायबो फस्थाबो जायो नङा होनबा दिरुं दिहुनो औ औ बे माबानिफ्राय ना औ मैथुननिफ्राय बेनिफ्राय
बानायो दहाय नों खोन्थानाय बादिनो प्रसेसआ नोङा होमबा जेनेबा जों। नारजिखौ जों ओरैनोबो जायो।
औ बांसिन जोङो अमा बेदरजों बे गोथाव जायो आरोना उम उम दा अमा बेदरजों संनोब्ला नों होननाय बायदिनो उम बिदिखौ जोङो एसे माबा सोमना दोनसिगोन।
नायनि उनाव जोङो मा खालामगोन बे हो सारायाव होसिगोन नङा होमबा? सारायाव जोङो खार दै होबाय ओमफ्राय दसे गेब्रे खांनायनि उनाव जोङो अमा एवफ्रामना लाग्रोनांगोन अमा एवफ्रामना लाखानायखौ जों इयाव गारना होगोन दसे माबानायनि उनाव बे बिदिनो गोथाव जागोन आरो। दा बेखिनियानो आरो नार्जि अमा होनोब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि जों बयबो मिथिगौ नङा होमबा नारजि अमाया दोरोङारि ओंख्रि। दा बिनि उनाव आरो ओरै थाबावबाय जानाय लोंनायनि मादाव मोनसे जोंनि दोरोङारि ओंख्रिया जाहैबाय अनला बाव ना। अनला अनला अनला। अनलाया उम अनला ओंख्रि दा जोंनियाव आं खोन्थाग्रोननि जोंनियाव बोरै सङो नङा होमबा अनलाखौ जोंनि ओनसोलाव आरो मानो होनबा जोंनि बर'नि दाब दाब जायगाफोरावबो बेलेग बेलेग नालाय संनायनि प्रसेसफोरा नङा होमबा दा जोंनाव माने अनलाखौ ओरैबायदि सङो फार्स्टआवनो जोङो माइरंखौ माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोयो आरो माइरंखौ सोमनानै जों मा खालामो बेखौ गुरै खालामग्रोयो माने गुरै गुरै खालामखांनायनि उनाव बेखौ जोङो देयो हो। दिंखिफोराव दैेयो सोरबा सोरबा ग्राइडाराव ग्राइन्दिं खालामो बे माइरंखौ।